हेलौ हेलौ नोंथां
अ खोनादों ना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ नै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ अ
नोंथाङालाय
दोङो आरो जों होमबा मोनसे हारिनि सायाव सरायनायनि नामा?
औ नोंथां आङो नोंथांखौ फिन खेबसे फन खालामफिननाय जाबाय।
औ औ जागोन नोंथाङा होमबा आयदानि सायाव सावरायनो लुबैदों?
औ थ' माने जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय जोंनि गाननाय जोमनायनि ड्रेसफोरनि सायावनो सावरायनोसै होननानै आङो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ दे होमबा एसे फोरमायनायग्रोनि सायाव औ खोनादों दे खोनादों ना नोंथाङा?
ओं ओं खोनादों आङो बुंफोरना होग्रोनोसै होनबा।
औ दे
ओं जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंना दख'नायानो ओ जोंनि बर'फोरनि गुबै ड्रेस बा गुबै गानजोब होननानै बुंनांसिगोन। जोङो हिनजाव फोरा आइजोफोरा दख'ना आरो हौवासाफोरा गामसा गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। द दख'नाया जोंना मोननै रोखोमाव दङ होननानै आङो बुङो आरो बे समाव लांगा दख'ना आरो मोनसेया अग्रं दख'ना
अग्रं दखना औ जायखौ जोङो गोदो गोदाय थावसि होनना बुङोमोन नामा?
औ थावसि
दे
जोङो बांसिनानो औ लांगा दख'नाखौ जोङो बांसिनानो जोङो हाबा बा माबा मोनसे पार्टि अबाफोर बेरायनो थांनाय बेफोरबायदियाव जोङो गानो आरो जों न'आव थाबाथाय जों बांसिनानो अग्रं दखनाखौनो गाननानै थायोसै आरो आजिखालि
औ औ
ओं खोब अग्रं दखनाजों माने कम्फर्टेबोल मोनो रेजें बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो नोंथां।
औ औ
बेफोरखौ जोङो बेफोराव जोङो गोबां आगरफोर जोङो सेबखांनो हायो गोबां गुबुन गुबुन महर गोदोनि समाव जोङो न'आवनो दायै दायै गानोमोन बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ जोंथ' आथिखालाव जोङो इदि दानायखौ बा समनि आंखालाव गावबा गाव दानानै गाननायफोर खौ जोङो नुनो मोनला बयबो गलानिफ्राय बायनानै गाननोसै आरो दानि जुगाव गोबां गुबुन गुबुन गोदान गोदान अवे भिंबा गोदान गोदान ब्रेन्डफोर ओंखारबाय जेखौ जोङो जोबोद समायना समायना नुयोसै बेफोरबायदिखौ जोङो खोब गान बायनानै गानो आरो थ दानि जुगाव जोङो दानानै गाननायखौ खोब खम नुसै। आरो दानायखौबो जोङो नुनो मोनला आरो। बेहाय गोबां आगरफोर सेबखांनाय जायोथ' बेफोर बेफोरनि आगरफोरखौ नोंथाङा माखासे मिथियोबा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ दा बिदिनो बर'नि नोंथाङाथ' बुंखाबाय जिहेथु बर'फोरनि गुबै गाननाय जोमनायानो जाबाय दख'ना। बे दख'नाखौ लांगा दख'ना आरो। अग्रं दखना गोदो गोदाय जोंनिया जोंनि गामिफोराव मोनफ्रोमबो न'खर हरावनो गंफा गंफा हिसान। फालि फानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जायफोर। न'आवनो आखाइजों दानानै आखाइजों दानानै दानानै गानबोगासिनो दंमोन। दा आरो गोदो गोदायनि मोनसे सल' सल'खौ जोङो खोनानोमोनो। खोनानो मोनदों आरो जेराव आसागि बैसागि आसागि बैसागि सानै सिखोलाया माने हि दा बिदिनो गोदो गोदायनि फ्रायनो माने आसागि बैसागि मोना ओरैबायदि सि दानां गोरोंमोन नामानो माने खोनानाय बायदि आरो माने सल' बिजाबनि बायदि आसागि बैसागिआ ओरैबायदि हि दानो गोरोंमोननो बिसोरो अख्रांजों दाउ बिलांबानो बे दाउनि महरखौ दख'नायाव सेबखाङोमोननो बा बि बिफां लाइफाङा बहाबा बिबार नुबानो
आगर
बिबार नुनो हादों बा हाग्रानि माबा मोनसे जिब - जुनार खारलाङो। बा माबा मोनसे सोरनिबा मेगन ना बिदिनो माने मिथिङा गासैबो मिथिंगानि मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार बिफां लाइफांखौनो बे दखनायाव आगर महरै सेबखांदों आरो बेफोर आगरफोरनो दासिमबो जोङो बे आगर फोरखौनो दासिमबो जोङो नुनो मोनो जेरै गोदो गोदो गोदाय नाथाय जोङो गोदो गोदाय जि बेबायदि आगर नुयोमोन बे आगरखौ एसे खमायनाय नुदों थेवबो जों खायसे आगरखौ दाबो नुनो मोना। आगर आगर बुङोबा बिनो आसागि बैसागियानो माने जोंनि गोदो गोदायनि मानसिफोरा बुङो आरो माने आसागि बैसागि मोना सेबखांबोनायनिफ्रायनो माने आगरखौ दखनायाव बेरखांहोनायनिफ्रायनो बेफोर आगरफोरा माने सोलिबोगासिनो जेरै दाव फारौ मेगन जेखाइ खबाइ ओ बिदिनो ओ जेखाइ खबाइ इदिनो मै हांसो दाउ माने मिथिंगानि गाससिबो जिब जुनारफोरखौ जिब जुनारफोरखौनो आगर महरै बर'नि दखनायाव बर'नि बर' मानसिफोरनि दखनायाव आगर महरै सेबखां जायोमोननो। दा जोङो नाथाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि बे मिथिं बेफोरबायदि बाराखौ जोङो नुनो मोना नाथाय जोङो दानि दानि जुगावबो दाबो खायसे आगफोरखौ नुनो मोनो जेरै फारौ मेगफोरखौ जोङो नुनो मोनो खायसे खायसे गामिफोराव दा खायसे आइजोफोरा न' वावनो माथा गुबै माथानि माथानि हि दानानै बे आगरखौ फारौ मेगन बिनिफ्राय फारौ मेगन बि बेबायदि आगरखौ जोङो हाजो आगर बेफोर आगरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोना नाथाय खायसे आगफोरखौ जों गोमालांनाय नुनो मोनबाय बिदिनो खासि खासि हाथाय हासि हाथथायफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोदाय आइजोफोरा जि दाना जोङो जिउ खांबोदों आरो दानि दानि दोरोङारि मुगायाव नाथाय बेफोर हि सि जोमखौ मिसिनारि मिसिनफोराव जोङो खम समावनो दानाय नुनो मोनो जाय जायनि जाहोनाव खायसेया माने खायसे आइजोफोरा माने मिसिंजोदो मिसिंदों खम समनि गेजेराव दानो दिहुनो नालाय बेनिखायनो मिसिंनिफ्राय दिहुननायफोरखौ बायनानै नुनो मोनदों जायनि जाहोन खायसे आइजोफोरा दानि जुगाव हि दानो रोंला जोङो नुनो मोनला आरो बिदिनो
ओं ओं गोदो
बिदिनो बिदिनो आरो खुन्दुं खुन्दुं बानायनानै गोदो गोदाय न'आवनो खुन्दुं बानायनानै इन्दी खुनदुं रेसम खुन्द इन्दि खुन्दुं खुन्दुं बानायनानै जि दानायखौ नुबोदोंमोन नाथाय बेखौबो जोंङो दानि जुगाव नुनो मोनला दा नोंथांङा माबा बुंहनो सानदोंमोन नामा
औ थारमाने जि एम्फौ एम्फौ लाथा फिसियोमोन नालाय जों दा एम्फौ लाथा जेनेबा जों जायो बेनि फिथोबनिफ्रायनो ना मा बे बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोंङो माने इन्दि जिखौ दिह ओम ना नोंथांङा मोजांङै मिथियो ना
आगोलो गोदो गोदाय गोदो गोदाय नङा जोंङो दाबो नुनो मोनो माने लाथा एम्फौ जोंङो लाथा होनो आरो बे लाथा लाथा एम्फौखौाय खायसे आइजोफोरा दाबो फिसिनानै बिनिफ्राय फिथोब दिहुनो फिथोब दिहुननानै माने जिहेतु एम्फौआ फिथोब फायो नालाय बे फिथोबखो माने गोदो गोदाय फिथाइ बुंदोंमोन आरो बे बे फिथोबखौ रुनानै थावख्रि लुयोमोन नामा थावख्रि लुयोमोन थावख्रि लुनानै थावख्रिनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बेखौ बिदायमोन सिदायमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो लाथााख एम्फौखौ फिसिनाय नुयो आरो लाथा फिथोबखौ माने लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय फिथोबखौ गुबुन गुबुननो फाननाय नुनो मोनो आरो बेखौ बायग्राफोरा लांनानै मेसिनजों बेखौ खुन्दुं बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों नाथाय आखाइजों जोंङो थावख्रि लुनायखौ नुनो मोनला नाथाय खायसे खायसे गामियाव दासिमबो लुयो दासिमबो खायसे बे जायगायाव जोंङो दासिमबो दासिमबो नुनो खम नुनो मोनो आरो खायसे जायगायाव जोंङो नुनो मोना नाथाय जोबोर खम नुनो मोना बिदिनो लाथानिफ्राय लाथानिफ्राय फिथोब फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनायजों लोगोसे आरो बिदिनो एम्फौ आरो मोनसे जाद दोंबावो मोनसे जाथिनि दंबावो जायखौ जोंङो रेसम एम्फौ होननानै बुङो बे रेसम रिसम एम्फौनिफ्रायबो मुगाखौ जोंङो दिहुननाय जायो मुगा बिनि ओ बिनि माबाया लाथा लाथा एम्फौनि फिथोबा जोंनियाव गुफुर जायो ओनिफ्राय बे मुगा एम्फौनि फीथोबा मुगा गाबनि जायो आरो मुगा गाबनि जायो आरो बे मुगा गोमोस्लिंनो अ मुगा गाबनि जायो आरो बे मुगा गाबनिया आं खोनानाय मथे माने मिथिनाय मथे लाथा एम्फौनि फिथोबनि बे बे मुगाया ओ दामा बांसिन होननानै खोनानो मोन्दों आरो
औ औ नंगौ जोंनाबो जिफोराबो जेरै मुगाया आरो इन्दिया जेरै दाम गोसा जोंङो बायनो थांनो हाया जाय माने खायफाया बेफोरबायदि आरो
औ जहेथ बे दाम गोसानि जाबाय जेबो मोननो गैला नालाय मोननो गैला बिथि ओ खुुन्दुं खुुन्दुं खुन्दुं बानायनायावबो जोंना गोबाव सम लायो आरो हि दानायावबो गोबाव सम ओमफ्रायो गोबाव सम लानायनि थाखाय आरो बेनि उनाव मोनसे ओ कुवालिटियाबो मोजां जितु गरम बोथोराव गरम बोथोराव माने इन्दिनि हि इन्दिनि हि गानबा बा मुगानि हि गानबाथाय माने ओ स्किना बडिनि स्किनफोरा स्किननि जेबो प्रब्लेम जाया दा गरम बोथोराव गुन मोना बेफोरबायदि होनानै बेफोरबायदि होननाय खोनादोंमोन आरो नाथाय दानि जुगाव पलिसतार ओ मिसिं मिसिङाव बानाय मिसिनजों बानायनाय पलिस्टारनि सिफोरा माने खायसे देहानि थाखाय माने खहा गोनां नुनो मोनो आरो माने बिनि थाखायनो बेफोरनि मोदोमखो खामहोयो बेफोरनि थाखायनो ओ इनदिनि इन्दिनि इन्दिनि बेसेना इन्दिनि बेसे ना गोबां आरो मोननो खम बिनि थाखाय मोननो मोननो थाङिनि थाखायनो बेसेनखौ बेसेना बारा बिना
नंगौ नोंथां ओं
उम दे होमबा जोङो बेखिनियावनो दोननिसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ
औ दे नोंथां होमबा दे गोजोनथों नोंथां
दे गोजोनथों।